हा।
औ खोनादों नोंथां । खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ।
औ ओ नोंथांजों आङो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओ ओंख्रि नि सायाव रायलायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ औ जेरै जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनबा जेरै ओं मला दाउ सबाइ साम' नारजि आ नारजि अमा नोंथाङा आंनो जेरै ओ अनलाजों दाउखौ दाउजों मादै संनाय जायो नों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथाङा हागोन नोंथाङा सोंनाय बायदि जोंना बर' समाजावहाय बेबादिनो गोबां ओंख्रिखौ जोङो से संना जायो आरोना नों थां नोंथाङा दा अनलाजों दाउखौ माबारैहाय सङो बेनि नों आं नोंथांनो बेनि बागैहाय फंनैसो रावआव फोरमायना होनोसै दे नङा होनबा नोंथां औ ओ जोंहा अनलाजों दाउखौ जों संनो थाखाय गिबियावनो जोंनो दाउ नांगोन दाउजों जानोब्ला दाउ नांगोन बा जोंनो अमा बेदरजों जानोब्ला अमा नांगोन आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोङो अनला जों ओंख्रि संनोबोला गिबियावनो जोंनो माइरं नांगोन आरो ना नोंथां ओ माइरंखौ जों गिबि बेयावनो दैयाव सोमनानै दोननांगोन जाहाथे बेयो दसे रुयो आरो दा नोंथां बेनि उनावहाय जोङो खौ ओ सुखांनानै आरामसे सुनानैहाय दसे फोरानना दोनगोन फोरानखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ उवाल बा दिंखि बेयाव देनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां नाथाय जोङो आथिखाल मु गायाव दानिया बेबायदि उाल बा गाय अ देनायखौ जोङो नुनो मोनला बे ओ माजों देयो होनोब ब्ला जोंहा दानि जुगावहाय गोबांआनो ग्रिन्दार मेसिन सिंआव उन्नाइखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां औ बेबायदिनोहाय जोङो माइरंखौ ना लानानैहाय बेयाव जोङो दाउ बेदरजों संनोब्ला गिबियावनो जोङो दाउखौहाय माखा साफा खालामगोरनानै लानाय जायो जायो साफा खालामखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव बेबायदिनो थाव पियास मस्ला मस्लि बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें बायदिसिना होनानैहाय जोङो गिबियावनो दाउखौ एवना लागोन ग्रोयो आरोना नोंथां एवनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव दसे दाउखौ एवथ्रुमखांनानैहाय बेयाव नांगौ रोखोमनि जोंनो दै होनाय बखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां दै होखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव ओ खारैखौ होनाय जायो खारै नङाब्ला जोंना अनला ओंख्रिया जाया होन्नानै सानजायोना नोंथां औ खारै होखांनानै जोङो बेबायदिनो दैया जेब जेब्लाना ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्लाना जोङो बे देनानै दोन्नाइ अन गुनदैखौ खौहाय आखाइजों फ्रि फ्रि फ्रिनो बुंनाय समावहाय सारफ्राव सारफ्राव होगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो ओ एरबाय थागोन जाहाथे बियो सिङाव खामथाबा बेनि थाखाय जोङो एरबाय थानाय जायो आरो ना नोंथां एरै एरै एरैहाय जेब्लाना जोङो घन्टा बा आदा घन्टासो जायो अब्लानो जोङो बे अनला ओंख्रिया मोननो हमो आरो ना नोंथां ओ बेयावनोहाय जोंना बर'निनो मस्ला जायखौ जों बुङो ओ गंगार दुन्दिया बा खासिथारा बेनि अनगायैबो जोङो बोथोरनि समावहाय जेब्ला दुन्दिया होनाय बोथोर जायो अब्ला जोङो बे दुन्दियाखौबो होनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा बेयावहाय बाहायनाय जेरै ओ जोंनिनो बर'निनो दोरोङारि खारै बेखौ माबोरैहाय बानायो
औ बेखौथ' जोङो जोंनि ओ थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो आथिया थालिरनि थालिरखौ जेरै जोङो बेखौ बिफ आथिया थालिरखौ जोङो दानग्रोनानै ओ बिनि गासै खौबो जोङो ओ फिसा फिसा फिसा हा खुन्थिनानै जोङो सान्दुआव फोराननाय जायो बिनि मा मादाखौबो आरो बिनि फस्लाखौबो जोङो ओ सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बियो रानो आरो राननायनि उनाव जों बेखौ सावनाय जायो ओ जोंथ' ओ थालिरनि अनगायैबो जोङो ओ सिबिं बिनि उनाव बेसर बेखौबो जोङो बाहायनाय जायो आरो बिनि ओ थाराखौ जोङो बांद्राय मोजां जाया आरो ओ थालिर निया मोजांसिन जायो आरो गोबाबसिन जायो आरो नोंथां मोजांसिन जायो आथिया थालिरनिया औ बिनि उनाव जों बेखौ सावनानै बिनि हाथ'फ्लाखौ जोङो ओ सालियो आरो मोजां सालिनानै जेब्ला गुन्दै गुन्दै ओंखारो जों बे खौ ओइ जेरै नालेंखर हरखाया बेखौ जोङो सफ्लंनानै औ बिनि बिगाबखौ हाथ'फ्लाखौ जोङो सायाव होनानै ओ दैजों सरनानै ला लानाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बियो मोजांनो ओंखारो आरो नोंथां
औ औ
औ बिनि उनाव जों बेखौ ओ जेरै अनला अनला नोंथाङा आवगायसो बुंलांबाय- जेरै अनला दाउ संनोबा जोंनो ओ खारै नांथारगोन अमबा बियो अनला खारि जागोन नालाय बिनिखायनो जों बेयाव खारैखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां ओ खारि मैगंआथ' जोंनि बर'फोरनिनो मोजां मोननाय मोनसे ओ दोरोङारि होनजायो बेखौबो जोङो बर'फोरा बांसिन खारै ओंख्रि जाना मोजां मोनो नालाय नों नोंथां बांसिना औ गोदोनि सुबुंफोरा बांसिनानो खारैसो बाहायखायोमोन नालाय बिनिखाय
औ औ
औ दासिमबो बर' सुबुंफोरा खारै ओंख्रिखौ मोजां मोनो आरो जेरै ओ खारै होनब्ला जोबोर मोजां मोनो आरो आरो खारै ओंख्रि मैद्रु ओ जेरै मैद्रु मैगं बेफोरखौ जोंनि बर'फोरा जा जोबोर गोथाव मोनो मोनो आरो नोंथां औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव खारिखौ ओ मा
हेलौ नोंथां ओ नोंथांनिया एसे नेटनि प्रब्लेम जादों जानांगौ नोंथां आं बारा एसेबां खोनाफैनो मोनाखै
ओ नोंथाङा मा सोंदोंमोन आंनो फोरमायफिनना होनो हागोन ना
हेलौ नोंथां औ नोंथाङा सोंनाय लेखा आङो फोरमायना होनसै नोंथां ओ जोङो जोंनि बेथिंजाय बो खारैखौ बेबायदिनो ओ थालिर बिफांजों बानायनायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेबायदिनोहाय जों नो ओ थालिर दंफां नांगोन बेनि उनावहाय जोङो बेनि थालिर मादा जायखौ बुङो बेबो जोंनिया जोबोद गोनांथार आरोना नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जोंङो बे थालिर फस्ला बा जों थालिरफोरखौ जिरनानैनो बेबायदि थालिरजोंनो खारैखौ बनायनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोङो ओ बेनि अनगा ओ जोङो जेरैहाय बेलेग बेलेगफोरजों खारै बानायनायखौ जोङो नुनो मोना आरोना जोंनि बेखि मानो होनोब्ला जोंना बे थालिर दंफांखौनो खारै बारायनायखौ बांसिनखौनो नुनो नुनो मोन आरोना जोंनि बिखिजाय जोङो थालिरनि अनगायै जेरै गुबुन बिफांफोरनिफ्राय जोङो खारै बानायनायखौ नुवा आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो थालिर दंफां दफांखौ दानानैह बेनि मादाफोरखौबो दानानैहाय फोरान अब्ला बेयो गोरान जागोन अब्ला जों बेखौ अराव सावनानै होनाय जायो आरोना नोंथाङा अराव जेब्ला बियो गुनड्रा जागोन अब्लाना जों बेखौ हाय दैय एसे सारस्रिना होनाने एसे गीसि सिदोब सिदोब खालामना सालिना दोन्नाय जायो आरोना नोंथां सालिना दोन्नानै जोङो बेबायदिनो नोंथाङा दहाय जोब फोरमायना होनाय जेरै नालेंखर खथ नालेंखर खथाखौ जों ब्लं बानायनानै बेयावहाय जेरैहाय जोङो नालेखर बि फांनिनो बेेजे बेखौ सिङाव होनानैहाय जोङो सरनायखौ जायो आरोना नोङामोन मा मानो होनोब्ला ओ‌ जोङो बि दिहो होथेयाब्ला जोंनिया बे ओ खारैनि जे मैला बियो फैफागोन आरोना नोंथां बेनि जाहोनाव जोङो बेबायदिनो नालेखर बिफांनि जेरै बे जि-जि ओ बेजेखौ‌ फानायखौ जोङो नुनो मोना आर ना नोंथां जोंनि बेखिबो बेबायदिनो खारैखौ बानायनाय जायो दा नों थां आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा जे सबायजों साम'खौ जों बोरैहाय सङो
औ औ हागोन नोंथां जेरै जोंनो सबायजों साम' संनोब्ला जोंनो गिबियावनो साम' खो नांगो नालाय नोंथां जों बेखौ गला नङाब्ला जोङो बेखौ ओ फुखरि नङाब्ला दैमाफोर नङाबा फोथारफोराव जों मोननाय जायो आरो नोंथां साम'खौ ओ दानि जुगावथ' जोङो फोथारफोराव साम' खौ मोननो थांला नालाय मानोना जोङो ओ माइ गायनो थाइमाव जोङो थेक्टर जों एवनाय नि थाखाय जोंनि ना साम' बेफोरखौ जों बांद्राय मोनला आरो नोंथां बिनिखायनो जोङो ओ साम'जों सबायजों संनोब्ला गिबियावनो जोङो ओ साम'खौ मोजाङै सुग्रोनांगोन आरो नोंथां मोजाङै हुनांगोन जाहाथे बिनि मैला नांनायफोरा खारो आरो नोंथां औ बिनि उनाव जोङो सा औ बिनि उनाव साम'नि थाखोन धाखोनदि दं बेखौ बोखारनांगोन जाहाथे बियो सोब नानै जायोबा गबोयो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो बिनि खिथौ औ थौखौ दाननानै बेखौ एसे सोमना दोनबावगोन जाहाथे बिनि ओ सानिआबो ओ‌ सानिआ याथ' हुब्लानो खारखागोन नालाय आरो सिंनि मैफोरा ओ खारो आरो नोंथां बेनिखायनो खिथौ‌ खौ दाननानै जोङो आ खा निमबु कारजिफोरजों मोजाङै सोमनानै दोनगोन आरो नोंथां जाहाथे बिनि सिंनि मै ओंखारो आरो बिनि औ बेनि उनाव औ बेनि उनाव जोङो सबायखौ एसे रुग्रोनानै लाग्रो-लाग्रोनांगोन बिनि उनाव जोङो ओ बे साम'खौ जोङो ओ एवगोन आरो मोजां एवफ्रान-एवफ्रानगो ग्रोनि ग्रोना लानांगोन आरो नोंथां ओ बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव जोङो सबायखौ होनांगोन बिनि उनाव जोङो सबायखौ होखांना जेरै जोंनो ना गोन खारै नांगोन बिनि उनाव ओ औ खारै नांगोन बिनि उनाव जोङो ओ बेयाव नोंथाङा होननाय बायदि गंगार धुनन्दिया आरो धुन्दियानि बोथोरब्ला जोङो धुन्दियानि धुन्दिया होगोन बिनि उनाव जोङो ओ सबाय-सबायखौ एसे होनानै पा ओ सागं साना होनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बियो ए मोजाङै गेब्लेयो आरो औ बिनि उनाव जोङो ओ बेखौ एसे ओ संख्रै बानलु बेफोरखौ होनानै जोङो सबायखौ ओ सबायजों साम'जों संनानै संनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो ओ नोंथांखौ आंनि ओ नारजि अमाखौ माबायदि संनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो हागोन नोंथां ओ जोङो नारजि अमा होनोब्लाथ' जों बर'फोराहाय गोबाङानो मोजां जां मोनखायो नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोङो नारजि अमा खौ संनोबोला गिबियावनो जोंनो फाथोनि आबाद मावनायखौ जोङो नुग्रोयो आरो ना नोंथां फाथोनिफ्रायसो जोंना नारजिया जायो नङा होमबा नों थां जेब्लाना बै फाथो आबादाहाय ओ जौगोन अब्लाना बे फाथो आबादनिफ्राय जोङो बेनि बिलाइया रानायफाय जोङो बे बिलाइखौनो खानानैहाय जोङो फोरानना दोननायखौ नुनो मोनो बेनो जोंना उनावहाय नार्जिनि महर मोनो आरोना नों थां ओ जोङो नारजिखौ बेबायदिनोहाय जेरैहाय अमा बेदरजों संनोब्ला गिबियाव जों अमा बेदरखौ माखासे मस्ला मस्लि बर'निनो ओद जेरै मस्लाफोरखौ होनानैहाय ओ जेरै गलमरिस जिरा जाब्रां हाइजें सामब्राम गुफुर बायदिसिनाफोरखौ होनानै जोङो एवथुमग्रोना लानायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो ओ नारजिखौ सुनानै लानायखौ जोङो होनानैहाय बेबायदिनो सागंजोंहाय दोलो दोलो साग्लिनानै ओ गेब्लेनाय बायदिनो बेबायदिनो दैखौ जों नांगौ रोखोमनि जखानि होनानैहाय बानायनायखौ जोङो नुन नो मोनो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो ओ नारजिखौ संनाय जायो आर
औ औ ओ नोंथां होमबा दिनैनि जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि नि सायाव स सावरायनाया एसेनिसै नामा जोंनि समाबो जानानै फैबाय नोंथां औ औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां।
ए ए दान